हेलौ
खोनादों ना नोंथां? उम बिदिबा औ बिदिब्ला जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै।
ओ
नोंगौ जों गामियारिनि जिथुनाखि गामियारि एबा गामियारिनि जों रायजो जानाय बे रायजो जानायनि सोमोन्दै एबा नोंथांखौ फंनैसो बुंग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
ओ गामियारि होननानै बुङोब्ला जोङो गामियाव थाग्रा सुबुंखौनो आ मिथिनो मोननाय जायो। गामियारि होनबाथ' जोङो दा गामियाव जोङो गोबां रोखोमनि सोलियो जोङो जेरै- जानाय लोंनाय माखासे ओ मावनाय-दांनाय बेफोरो एसे आलादा जायो ओ नोगोर ओनसोलनिख्रुइ गामियारि ओनसोलाव सोलिनाय एसे जुदा रोखोम जों सोलिनायखौ नुनो मोननाय जेरै- थानायनिफ्रायनो होननानै जानायनिफ्रायनो जेरै माखासे सोलोंनाय एसे बेलेग एसे आलादा रोखोमनि जों जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। गामि ओनसोल होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे जों गामि ओनसोलाव जेरै जोंहा माखासे आबाद मावनायनि सुबिदाखौ जों मोननाय जायो। जेरै- ओ बिफां-लाइ मा होनो आबाद मावनाय जेरै- माइ-माइ गायनाय माखासे माइ गायनाय ओ बेसर फोनाय, दालि फोनाय, सिबिं फोनाय बिसोरो मा होनो बेफोरखौ जों बांसिन गामि ओनसोलाव जों गायनायखौ नुनो मोनो जायो। आरो माखासे मैगंनिफ्राय लानानै जेरै-मुला मैगं, लाफा मैगं ओमफ्राय दुन्जिया बेफोर अनेखथा रोखोमनि जों गामि ओनसोलाव गाय-गायो आरो। बेबायदिनो जों गायनानै माखासे हाथाय-बाजाराव जोङो फाननायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो फानोबो जों माखासे गावनि जिउखौ सुफुंलांनो थाखाय एबा नांगौखौ सुफुंनो थाखाय। बि आबाद मावनाय नुनो मोननाय गामि ओनसोलाव, गामि ओनसोलावथ' ओ सि- सिगांनिख्रुइ गामि ओनसोलाव दा जों गोबां जौगानायखौ नुनो मोननाय जा सौ ओ जों ओनसोलावथ' गामि ओनसोलावथ' एसेबां मानि जौगानाय गैयामोन। अ बे लामानिफ्राय लानानैानानै लामा हान्था मेला माखासे ओ दालाङानो होन खारेन्टानो होन बेफोराव एसे एसे एसे जौगानायखौ नुनो मोननाय जासै आरो लामायाथ' सिगांनिबायदि एसे सिगां मानि गाज्रि नंला एसेयावबो सोलायनाय जेरै माखासे दै थायोमोन सिगाव लामाया गाज्रि जायोन अखा हाबा सालायनो हायाबोन थांलाय फैलाय बेफार फालांगि खालामनो हायामोन खस्थ' जायोमोन एसेबाबो जों दा सोलायनायखौ नुनो मोननाय जसै थांलाय फैलाय हाथाय बाजाराव थांनो थाखायबो जोङो दै बारनो गोनां जायोमोन आरो मा होनो लामा बेनि थाखाय जोबोद गार्जि उसुख गामि ओनसोलाव दा एसेयावबो माखासे जौगानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो गामि ओनसोल होननानै बु्ला जोङो माखासे मैगनो मेगंनिफ्राय लानानै होन माखासे जोङो माखासे आदारफोरखौ जों गामि ओनसोलावनो मोननाय जायो आरो जों बे माखासे मैगं- थाइगं मावनाय आबाद खेथिफोरखौनो जोङो माहोनो फानहैयो आरो हाथाय बाजाराव फानयो माखासे बेफारा फखौनो माखासे टाउन फोरनि एबा नोगोर ओनसोलनि सुबुंफ्रा बायनानै जानो गोनां जायो आरो बायनानै जानो गोनां जायो आरो दाथ' ओ दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव मा होनो ओ दा माइ गायसै माइ गायनायखौ नुनो मोननाय जासै माइ गायनाय होनबथ' जोङो सिगांनिफ्रायइबो एसे आलादा रोखोमै गायनायखौ नुनो मोननाय जायो सिगां आ नांगोलजों हालेवो आरो मोसौजों मोसौजों हाल मोसौजों माबान जुरिनानै न हालवोनखौथ' जोङो मा होनो एसेबां माने जोङो नांगोल मीसौजों हालैनायखौ नुनो मोनला ट्रेक्टर जों बिगनाद बाहायनायखौ जों नुनोनाय माइ होननानै जोनो माइ गायनो थाखाय जोंनो दैनि गोनांथि जानाय जानानै फैयो। दै नंयाब्ला जों माइखौ गायनो हाया दैया जोंनो गोनांथार जायो। दैनि थाखायनो खायफा खायफा सोब जायगायाव माइखौ गायनो हा हाया
दैया माइ गायनायाव जोबोद गोनांथि बेनि थाखायनो जोंनो दैखौ नांगौ दैखौ खायफा खायफा जायगायाव माइ गायनो थाखाय बेबायिदनो अखा हादाय जमा थानायजों गायनाय जायो आरो ओमफ्राय खायफा खायफा जायगायाव दै गोनां बान्दो थेनानै बेबायदिनो बान्दोनिफ्राय लाबोनानै मा होनो माइखौ गायनाय जायो आरो बिदि खायफा खायफायाव दैनि आंखालनि नाथाय जों माइखौ बांसिन गायबांनाय होनब्ला नुुलियो आरो बेलेग बेलेग खिसि आबादफोर आबाद मावनायखौजों नुनो मोननाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमानना हो दे गामसो सानदों
नोंगौ सोल होन बुंबाथाय जों उन्दु समनिफ्रायनो जों गामि ओनसोलाव जोंया जानायखौ जों नुबोदों बेबायदिनो जोंनि बर' समाज हिसाबै बा जों जोंनि आबै -आबौआ गोदोनिफ्रायनो हादान सिफायनानै जोङो फैजेनदोंबो हादान सेफायनानै थान्दो एबा हादान सेफायजेन। नानै गामि सोरजिदों थिगबायदिनो गोदोनि संसार जानाय एबा दानि संसार जानाय एस जोङो गामियारियाव दग जानायखौ नुदों नोंथां बुंनाय बायदिनो थिगदिनो गोद गोदोनि दिनाव जों कारेन्ट गैयामोन। कारेन्टनि उनाव कारेन्ट कारेन्ट फैबाय। लामा आसामनाया मोजां जाजो ओमफाय जेरै दैनि मोनदोंमोन दानि दिनाव दैनि बेब'स्थाफोरखौबो सरकारा खालामनो होनानायखौ जोङो नुनो मोनदों। गोदोनि दिन-दिनाव। माखासे माखासे स्कुलफोरा बिदिनो मोजां नङामोन। फरायसालिफोरा मोजां नङामोन। थामफा बेला थां थांल फैलाय लामाफोराव। बे माखासे बेफोर। गामि ओनसो ओनसोलावबो जों। जौगानायखौ नुनो मोन्दों एबा। स्कुल फरायसालिफोरखौ जोङो दिनै मोजां जा नायखौ मो न नु नुनो मोनदों। जों गामिरियाखौ जों। गोबाव जानायखौ नुनो मोनदों थिग बेब बोनो जों गामि एरियायाव संसार जानाय होननै होननानै बुंबा। दायो एरै। जों नि याव गामियारि हिनसाबै जोंनि हाबा हुखाफोराव।
आखा फाखा
ज' ज' ओंखारदों।
उम।
बाफ्राव। बर' जों ज' ज' थांनानै जोङो हेफाजाब खालामो बेफोरबायदिनो जों माखासे जोङो गामियारि संसाफोरखौ जाब जोङो गामि। एरियाव। जों माखासे। जानाय जाथायफोरखौ जों जों गामि एरियायावनो जोङो समादान खालामनाय जायो थिग बेबायनो बेनो जोङो बैसागुनो जों गामिफोरावनो गामियावनो जों उन्दुनाय जायो थि बेफोरनो दाव आङो थार म जानाय जुदि नो गायनाय थैदिबा जथाइखौबो
उम
माथे जोंनिथिं दा दैज्लां ज जोंथिं बानलु आबादखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायनो जोङो भिन्दिी खेरला थाइबें थास' बेफोरखौ जोङो मावना मावो एबा जों खेथि मावो जोङो फाननायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो बेफोरबायदिनो जोङो मैगं गायनानै मैगं फाननानै बेबायदिनो दाव हांखो फाननानै जोंनि गामियारिनि सुबुंफोरा दिनै संसार जायो बेबाजदि गामियारि जोङ गोबां रोखोमनि जों मैगंफोर मोननाय जायो जेरै जोङो थास' बेफोर मोनो बेबायदिनो नाला नंग'आव जोङो फोथारफोराव जोङो ना गुरनानै जों गामियारिनि सुबुंफोरा जायो बिदिनो जों ना गुरनानै जायो सोरबा ना फाननानै जायो सोरबा ना सारनानै जायो सोरबाबा बेफोरबायदि मैगं थाइगं मावनानै जोङो खेथि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों खेथि मावनानै सोरबा काति मावैया मालायनाव खामला मावबाय हाजिरा मावबाय बेफोरबायदिनो न'खर खुंबाय बेफोरबायदिनो सोरबाबा आदि मावबाय बेफोरबायदिनो जोङो गामियारि बेफोरबायदि संसार जानायखौ जों नुुबाय थादों। बेनो गामियारि होननानै बुङोबा जोंनियाव गोदोनिफ्रायनो जों इदिनो हारिमु हिसाबै एबा ज कालसार हिसाबै जोंनि जि दानायफोरबो जों खम नुनो मोनदों बेफोरदिनो जोंनि दिनाव जोंनि गोदोनि उन्दै उन्दै समाव माखासे जोंनि नरफोर जोङो माखासे जि दानायफोर नुनो मोनदोंमोन नाथाय बेफोर जि दानायफोरा जेरै जोंनि गेजेराव दिनै गोमालांबाय एबा जों जोबोद जोबोद खम एबा जोबोद खम जों सुबुंफोरखौनो दा जों नुनो मोनसै दिनैनि दिनाव जि दानायफोरखौ दिनै उइभिं उइभिं जि दानाया मानि थाखाय गोमालांखो एबा मा जाहोनाव दिनै जोंनि सुबुंफोरा जि दानायफोरखौ गारनो हमखो बेखौ जों मिथिनानै मोना नंगौ गामियारि संसार जानाय होनना बुंबाब्लाथाय जोंनि माखासे जोङो जेंना जेंसिजोंबो माखासे समाव जोङो मोगा मोगि जानांगौ जायो माखासे जोंनि हाग्राानिफ्रायानि जिथुनेखि ओंखारबोननाय मैदेरफोरा एबा जोंनि गेजेराव फैनानै एबा जोंनि गामि गामि ओनसोलाव फैनानै माखासे जोंनि आबाद न' बां माइ बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ जोङो सेफायलांनायफोरखौ जों नुनो नुनो मोनो। जेरै जोंनि गेजेराव हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा जोंनि गामि ओनसोलाव फैनानै बेनो जोंनि न'फोरखौ सेफायनानै हैनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंनि खेथि माइ आबादफोरखौ जेरै जोंनि आलु आबादफोर, बेसर आबादफोर, मटर आबादफोरजों आलु आबादफोर बेफोर बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ माखासे हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै माखासे जिब-जुनारफोरा जों नस्थ ' जाबोनायखौ जों जोंनि एबा ओनसोलाव एरियायाव जों नुबाय थानायखौ जों मोन्दों थिग बेफोरबाय थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गामियारिनि संसार जानाय होन बुंबाथाय बेफोरबायदिनो गामियारियाव मोदांखाबो जोङो बुंनाय जायो बर' रावाव थिग बेखनो बेफोरो बेफोर हारिमुवाव बेफोरो गामियारि ओनसोलाव जबा जोंनि एरियायाव गोदोनिफ्रायनो नुगासिनो बुङो एबा इयुनावबो सोललांबाय थागोन गोदोनि बायदिमोन ज ज' ज' ज' ज'यै जोङो सावरि बादालि जानाय बेफोरो जेरै बेफोरो हुदा हरा बै फोरो जिथुनाखि फोरबोफोरा जोंनिथिंबो सोलिलांबाय थादों दा नोंथांखौबो फंनैसो बिजिरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेनि सायाव
हेलौ
खोनादों नोंथां?
नोंगौ नोंथां जोंना समा जानानै फैयबायमोन।
समा जाबायमोन
समा नांबावगौ एसे खोमा ओ नोंथाङा नोंथांमोननि ओ गामिनि ओनसोलाव माबादि जौगाखो एरैनो ससे दे गामियाव गामि नोंसिनि नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव माबायदि जौगाखो ओरैनो एसे फंनैसो बुंना हो दो
नोंगौ जोंनि गामि ओनसोलाव जों गामि ओनसोलाव जों जों जों जौगादों होनोबाथाय नोंगौ आं दहायनो बुं गोदो जोंनि हादाम सेब बे दोन्नाय बेनि जोंनि निस बेसोरथ' गामियारिनि थासारिफोरा बारासिन बां मोजां नङामोन परिबेकफोरा मोजां नङामोन। जेरै जोंगिनि हान्था मेला माखासे लामा फोर उम जोबां फरायसालिफोराव थांदों गोबां फरायसाफोरा खस्थ' जायोमोन नाथाय जों दिनैनि दिनाव जों माखासे जोङो जोंनि सरखारफोरखौ जोङो खाम मुवा गोख्रै जोङो आमानि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों लामलास हाम मावजाजायजों लोगोसे जोंनि स्कुलफोरखौ जोङो दि मोजां जानायखौ जों नुनो मोनदों गामि एरियाव जों दि फरायसाफोरा माखासे जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानानै जोङो साख्रि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों माखासे बिथिंफोराव जोङो गामियारिनि सुबुंफोरखौ जों जौगानायखौ नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो जोंनि ए एरि एरियाथिं बुंनांगौ बायदियानो जिखुनु बिभागावनो जेनेबा जोंनि देभलप जानायखौ जों नुनो मोनदोंस जेरै जोंनि एरियाव फरायसाफोरखौ जोङो जौगानायखौ नुनो मोन्दों बेबायदिनो जोंनि गामि एरियाव फरायसालिफोरा मोजां जाना जानायफोरखौ औ जों नुनो मोनदों। माखासे मन्दिर मजिद खौबो जोङो माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मोजां बानायनानै होनायखौ नुनो मोनदों बिदिनो दैनि बेबस्थाफोराबो जोजो गोदोर जो जो मोजां नङामोन नाथाय दानि सरखारफोरा सरकारा दिनै जोंनिथिं बेबस्थाफोरख गबेबा दैनि बेबस्थाखौ मोजां खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां।